हेलौ हेलौ
हेलौ
ओ खोनाबाय
हेलौ
खोनाबाय
औ खोनादों
औ खोनादों
औ दे बिदिब्ला बे समाव औ बे बिदिब्ला बे समाव जोङो फोरा खुंबोनाय बा गोद गो दायनि आबै आबौनि सम फ्रायनो फालिबोनाय फोरबोनि सोमोन्दै जोङो बे समाव सावरायनि ओ बेनो जाहैबाय बैस थागु नोंथाङा मि मिथिगौ ना बैसागुखौ
औ
गुखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ बा जों
उम
आरो आजौमोननि समनिफ्रायनो बे फोरबोखौबाय थादों जोङो। मोननो हायो बेस थागुखो खौ खुंनाय जायो आरो बे फोरबोखौ ना खुङो दिनै बिथांमोना जोंनि जों बर' फोरा बैसागु फोरबोखौ फालिबोदों आरो जों बुंनो हायो। नाय फोरबो बेजोंनो लोगोसे बियो बे फोरबोखौ जोङो मोनसे बे बैसाग नि से दानाव बा एप्रिलनि से दानावहाय जिबा
औ
हाय ओ बे फोर्बोखौ फालिनाय जायो। आरो बे सहाय जोंनि बिफां लाइफां आरो गोबां मिथिंगाफोरा बेबायदिनो गोदान महर मोनो गोद-गोदान गो दा दं फोरा आ बिम मोजां सोमखोर मिथिंगानि महर लायो। दा बे फोर गासैखौ लानानै जोंनि जों सुबुं माहारिया बा बर' हारिया बेखौ मोनसे रंजानाय बा गोदान बोसोर फालिनाय नाय मोनसे फोर्बो हिसाबै बेखौ फालिबोबाय थादों आरो बेखौ दा सिमबो फालियो। आरो जों मोननो हायो गिबियाव बेखौ हाय ओ बर' फोरा उम मोसौ थुखैनानै बैसागु फा बैसागुखौ बिथांमोना गिबियाव मोसौखो खा थानाय दैमाफोर बा दैसा फोराव लांनानै बि थांमोना जों बर'फोरा थुखैहैयो। फोर होयो आरो बेजों लोगोसे बे मोसौ खौहाय लाव बंगा आरो माखा से फान्थाव बेफोर खौ माने बिसोरनि गोदोना याव गानहोनाय जायो। आरो बेफोर गासैखौ मानो था थाखाय होयो होननानै बुङोब्ला ओ जाहा बे मोसौनियाव गोनां बायदिसिना खैफोद फोरफोर रोङोब्ला बेफोरो जे गोजान जायो
औ
दा जोंनि बर'फोरा मोसौनो बेफोरबायदि गासैखौ फालिनाय जायो आरो बिनि उन दिनावहाय मानसि बैसागु हिसाबै बेखौ होयो थांना नोथाङा बेस बुंनो हागोन बैसागुखौ जोंनि बर'फोरा माबोरै फालियो आरो मा मा जों बे बैसागुआव बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन
उम उम नोंथां सैथो नोंथांनि बुंनायाबो औ खोनादों
औ औ
आंबो दायो बे समाव बर'नि बैसागु फालिथाइनि सोमोन्दै बेखेवनो सानदों नोंगौ जोंनि बर' हारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो जि खुंबोबाय थानाय फालिबोबाय थानाय बैसागु औ बे बैसागुखौ जों बर' हारि होनबा गासैबो मिथिखायो आरो बे बैसागु आनो गोदोनिफ्राय खुंबो होन्नाय जिहेथु बैसागु होन
बैसागुआव मा मा जायो मा मा गानो बेफोरखौ नोंथाङा होननो बुंनो हागोन
औ बैसागु होनबाथाय गोसोआव बिबायदि रंजानाय दुंखांनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला बैसागु सफैनायजों लोगोसे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासै बिथिङावबो जोङो बेबायदि रंजानायखौ नुनो मोनो बैसागुआवहाय ओ लोंनाय जानाय रंजानाय बाजानाय बे गासैखौबो जोङो ओ नुनो मोनो सोलिबाय थानाय नुनो मोनो आरो लोगोसे रंजानाय गाननाय जोमनाय बे गासैखौबो नुनो मोनो बेखौनो जोङो बर' हारिनि मोनसे बा बैसागु फालिथाय होननानैहा बुंनानै होयो आरो नोंथाङा बे समाव
औ।
औ औ।
गाननानै जोमग्राफोर गाननानै नोंहा नोंथाङा बुंनो
औ ओ जोंनि बर' हारिफ्रा दिनै बैसागु बोथोराव बेबायदि दख'ना गोमो ब्लाउस गोजा सादोर गोजा बिबायदि बाहायो बर' हारिनि ड्रेस होमबा बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल ड्रेस बियो आगर गुबै दख'ना गोमो बिनिफ्राय ब्लाउस गोजा लोगोसे सादोर गोजा। बेबायदि बर'नि ट्रेडिसनेल दड्रेसफोरखो गानो हेलौ खोनादों नोंथां। हेलौ।
हेलौ। खोनाला माथो।
हेलौ। आं खोनादों हेलौ खोनादों बर'नि ड्रेस होननानै बुङोब्ला ट्रेडसनेल द्रेस होनोब्ला जोंनिया दायो बेखो बर' हारिनि ओ गुबै हारिमुनि मोनसे ओ द्रेसानो जाबाय बा दख'नायानो जाबाय दख'नाय आगर गुबै गोमो बिदिखो जों गानो बैसागु बोथोरावहाय। आरो ब्लाउस गोजा सादोर गोजा खानाय थफा गो‌ जा बेबायदि लानानै ओ बैसागुनि मेथाइफोरजों जों गाजा गोम जा बेबादि बैसागु फालिनायखौ जों नुनो मोनो बर'नि गुबैसिन ओ दिनै बर' हौवाफोराबो दोनै गामसा गोथां आरो बिदिनो आर'नाइ गस्ला बा गोजा बे फोरबायदि लानानै गोबां रंजानायखो जों नुनो मोनो। बर'नि ट्रेडिसनेल गुबै द्रेसफोरखो जों बेखोनो ओ मोनथिनो हायो नोंथाङा आरो बे समाव बर' बैसागुनि सोमोन्दै फंनैसो बुंदायबावनो हागोन।
नों बुंनाया थारैनो। दिनै। जोङो बैसागुआव जोङो मोननो हायो दिनै गोबां जोंनि। बर'फोरा बेदि। फालिबोयो जोंनि बैसागुखौ न'खर। न'खर न'खर थांनानै बिथांमोना। मेथाइ रोजाबनानै। मोसायो दा?
औ। नंगौ। औ।
गाव लोगो ला। आरो बिथांमोना बोसोरनि खे थांनानै आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा आंनाय बादि। बिथांमोना बा जों बर'फोरा गोबां बेबायदि माखासे रं बिरंि गाननाय जोमनाय। गाननानै गोबां। रंजायो। हायो। आरो मुसुरो बेजोंनो लोगोसे दखना आरना नायज। फिाफोर लानानै बिथांमोना। मोसाहैयो। बोराय बेन्थ' गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' ज'। बेजोंनो लोगोसे बर'फोरा अमा बेदर। हरजों बे बेबायाददि माखासे हाग्रानि। ेजौसेैग बुथुमनानै गोखा गोखै मैगंफोरनानै। जेरैहाय खिफ औव जौ फुंखा बिज जौ। बेदिनो मि। जों जि मैगंफोरखौ मोनो बेफोर मैगं लानानै बिथांमोनि बास जोंबो
औ
ने अमा बेदरजों एवनानै नों
औ
थाङा बुंनो हागोनना बेफोर मैगंफोरखौ आरोबाव मा मैगंफोर थावनो हागौ बरफ जाग्रा आं मिथियो
औ बर'फोर जाग्रा मैगं थाइगं गोबां हाग्रानि मैगं दोङो दिंखिया थास' खिलि आरो ओ जोंनि बर' भास याव बुङो खिरा दाबफिनि आरो माना मुनि। बा ओ थास' बिबार। थास'आइथें आरो मै ओ मा होनगोन बेखो थाराय आरो लोगोस जे मैफ्राय आरो खिफि बेन्दों बे गोबां बिद दि बर'नि जाग्रा मैग गंफोर दोङो बे बैसागु बोथोरावहाय एकस ओ जौस से से बेबायदि मैगंखो बुथुमनानै बे बैसागोआवहाय बेबायदि मै ओंख्रि संनानै जानाय खो जों नुनो मोनो बेजों लोगोस बे ओंख्रिजोंनो गोबां ओ बेदरफोरजों दाउ बेदर बा अमा बेदर बेदों लोगोसे खालामनानै हा संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनो बर'नि बैसागु फालि फिथाइनि मोनसे मै गं बर' फोरनि
नंगौ नोंथांनि बुंनाया थारैनो सैथो औ नोंथांनि बुंनायनिफ्राय गोबांथारमोन थिनो मोनदों आरो सोलोंनो हादों। आरो बेजोंनो लोगोसे बर बर'फोरा माइब्रानि रोसि होननानै जोङो मोना बे माइब्रानि रोसिखौ बर'फोरा गाव गावनि न'आवनो बानायनानै बे जोङो ओ जुमायफोर बानायनानै बैसागु समावहाय लोंनाय जायो बा न'खरफोराव फैनाय आसिफोरनो बे जौजों आरो गो जौदैजों आरोब बे अमा एवनाय बा माखासे हा ग्रा बंग्रानिफ्राय मिथिंगानि फ्राय मोननाय ओंख्रिफोरजों एवनाय आलासिफोर सोंनाय जायो आरो बेबायदियैनो बे बो बोथोर गोदान बरायनाय बा बैसागु फोरबोखौ मोनसे ओंथि गोनांहै बेबायदि फालिनाय जायो। आरो बेजोंनो लोगोसे बे बैसागु बो बोथोरावहाय ओ गिद गावनि गेदेरफोर खौ मान होनायखौ जोङो मोननो हायो गावनि गेदेर गोलावफोर खौ मान होनानै बेबायदि माखासे हानाय फ्रा माखासे मान फालिफोर मा हानायफोरा माखासे ओ बेसेन गोसा मुवा फोर बा मान होथावना मुवाफोर होनानै गावनि गेदेर गोलावफोरखौ मान होदों आरो बरायो अब्ला बे समाव जोङो बैस फागुनि सोमोन्दै सावरायनायनि बागै जोङो एसेयावनो जोङो दोनथनोसै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम बेफोर गासै बाथ्राखौ सावरायनो मोननायनि थाख
गोजोन्थों ।